नोंथां गोजोन ओ-फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जाासहग्रोनाय जाबाय।
नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां। ओ-नोंथाङा आंनाव फन हरनायनि जाहोना।
जों सानैजों माखासे जोंनि रोंगौथिफोर आबाद मावनायाव। जेरै गोनांथि दङ जोंनि गियान बेखौसो नोंथांजों सावरायलायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ हागोन दे सावरायजागोन नोंथां अब्ला नोंथाङा जागायग्रोदो नामा
औ नोंथां जेब्ला आं नोंथांनो बेसर गायनायनि बारै फोरमायनोसै नोंथां
औ बेसरखौ बोरै गायनाय जायो
आर नोंथाङा बेनिफ्राय बोरै मुलाम्फा लानो हागोन बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै नोंथां गिबियावनो नोंथाङा आबाद मावनोब्ला बेसर आबाद मावनोब्ला नोंथांनो गोबां बिबांनि हा नांगोन आरो नोंथां नोंथाङा फालांगिनि थाखाय खालामनो नागिरदों नालाय गिबियावनो नोंथाङा मा खालामदो हाखौ मोजाङै हालौवनानै लानांगोन आरो नोंथां बेनो जोंनि गिबिसिन ओ गिबि थाखो स्टेप एबा गिबिसिन जुरिजेननाय बा जागायजेननाय नोंथाङा हाखौ मोजाङै हालेवनानै लादो खननैसो हालौनांगौ आरो नोंथां ओ खननै हालेवखांनायनि उनाव नोंथाङा मै होदो मैखौ मानो होनाय जायो होनोब्ला जे
जोंहा ओ आबादाव थानाय माखासे हाग्रा बंग्रा थायो
माखासे गाज्रि बुस्थुफोर थायो जेरै ओ मा होनो जेंखि जेंला बेफोरखौ
फोरखौ साफा खालामनो थाखाय मानो होनोबा जोंना आखाइजों
मोनसे मोनसे खनथुमोबा जोबोद सम लायो आरो नोंथां बेनि थाखायनो जोंहा मै होयोब्ला जोंहा दसे समावनो ओ जोंहा ओ साफा खालामनो हायो आरो आबाद फोथारखौ बेनि उनावहाय जोंहा मा खालामनांगौ आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय मोसौ मैसो बोरमा आरि जायगा मानसि जाग्रा हारि बेखौ ओ रैखा खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन जेवरा दु दुमनांगोन आरो नोंथां गिबियावनो बा जेवरा दुमखांनायनि उनाव जेब्ला नोंथाङा मोजाङै हाखौ रुफु रुफु रानहैयो अब्ला नो नोंथाङा बेसरखौ सारना होदो आरो नोंथां बे बेसराबो मा जानला मोनला ओ सारलाबायफैबा जानाय नङा बेयाव नोंथाङा बेनि जोलैखौ नोंथाङा नार्सारिफोरनिफ्राय मोजां खबर लानानै लानानैसो फैनांगोन आरो नोंथां जानला मानलाखौ गायफैयोब्ला नोंथांनि आबादा मोजां बिबांनि फिथाइ होनाय नङा आरो गाज्रि जानो हागौ आरो नोंथां बेबायदिब्ला नोंथाङा मोजाङै बेसर खौ आखाइजों सारना होनानै गायदो आरो नोंथां बेबायदिनो बेसरा खिलिनो टाइम सम लायो आरो जिनिफ्राय जिबा दिननि गेजेराव बे बेसरा मोजाङै खिलिनानै फैयो आरो नोंथां जेला बेसरा एसे गिदिर गिदिर जाबोयो अब्ला नोंथाङा सम सम हाग्राखौ दांनानै होनांगौ आरो एबा हाग्राखौ फुनानै हैनांगौ आरो नोंथां नङाब्ला मा जायो बेसरफोरखौ हाग्राफ्रा मा खालाम जोबो हाग्रानि हाग्राया बेसरनि ओ हासारखौ सोब से सेेनानै लायो आरो नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोंहा आबाद मोजां जानो थाखाय मा खालामनांगौ गोबोरखि हासार होना होनांगौ आरो नोंथां ओ बेबायदिनो गोबोरखि हासार होनायजों लोगो लोगोसे जोंहा माखासे रासायनिक हासारबो होनांगौ जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा दानि जुगाव जोंनि हाया थोजासे बिबांनि हासार गैला आरो नोंथां आरो आबाद खौबो मोजां मोना बेनि थाखायनो नोंथाङा माखासे पटास आरि हाथाइनिफ्राय लाबो माखासे भिटामिन बेफोरखौबो होनांगौ जायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथाङा सम सम मालाबा मालाब्ला गोबाव जों एसे उ आबाद फोथाराव दैबो सोना नै होनांगौ जायो आरो नोंथां। जाहाथे आबादा मोजां जायो। बेबायदिनो नोंथाङा बेसर आबादखौ मोननो हागोन आ थाम एबा ब्रै दाननि गेजेरावनो नोंथाङा आ बेसरनि आबादखौ मोननो हायो आरो नोंथां। आ बेसरनि आबाद मोनोब्ला नोंथाङा फुनानै बेखौ मा खालामनानै न'आव ला लांनानै मारा होनो नानै बे बेसर फिथाइखौ मोननाय जायो आरो नोंथां। आ जेब्ला नोंथाङा बेसर फिथाइखौ मोनो अब्ला नोंथाङा बै बेसर नि फां एबा साबा बे बेखौ नोंथाङा गारालासेनो नोंथाङा जोंनि दोरोङारि जा
मोनसे जिनिस दङ जायखौ बुङो खारै बेखौ मोननाय जायो आरो नोंथां। आ बे बेसरनि बिफांखौ सावनानै आ मा खालामोब्ला आखाइजों गल गल खालामनानै फोराननानै दोनोब्ला जोंहा दोरोङारि जानाय खारदै खौ मोनो आरो बे खारैआ जाबाय जोंनि अनला आरो सबाइ ओंख्रियाव होग्रा मोनसे बेसाद एबा आइजें आरो नोंथां। आ बे खारदै नङाब्लानो जोंना दोरोङारि जानाय ओंख्रिया जाफुङा होननानै जोङो हमनानै लायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय नोंथाङा बेसर खौ मोनोब्ला फाननानै गोबां रां रुफा खामायनो हागोन आरो नोंथां। आ नोंथांना जुदि आबादा मोजां जायोब्ला नोंथाङा से बिघायावनो दाइन मन गाहाम मोनगोन आरो नोंथां। आरो आबाद गाज्रि जायोब्ला ब्रै एबा बा मनल' मोनगोन। आ नोंथाङा फाननानै नोंनि न'खरनि नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ। सुफुंनानै लानो हागोन आरो नोंथां। आरो जोंहा बे बेसरनि माजों बेसर बेगरजों जोंहा न'आवनो स सौनानै लाबोनानै थाव जानो हायो आरो नोंथां। आरो मा जाबावो जोंहा बे बेसरनि बेगरजोंनो बेखौ उननानै जोंहा मोखाङाव फुननानै लायोब्ला मोखाङा गाबगो
गाब गोनां जायो होननानै मा फोथायनाय दं आरो नोंथा।
बेबायदिनो जोंहा बर' समाजाव मोनसे नियम दङ आ बेसरखौ देग्लिनानै जोङो खानायाव फुननानै लायो आरो नोंथां। जोंनि बर' सुबुंफ्रा फोथायो जे खानायाव फुननानै लायोब्ला बेसर देग्लिनायखौ खानाया मोजां गोरा गयि जायो होननानै बेखौ बुंनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो आङो बेसर आबादखौ बोरै गायो आरो बेसर आबादनि मुलाम्फाफोर आरो बेसर बेेगरनि मुलाम्फाफोरखौ नोंथांनो फोरमायना होनाय जाबाय। बिदिब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि रोंगौथिखौ आंनो मोनसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। आङो ओरैनोथ' गिबियाव जि नोंथाङा फोरमायलांबाय बेसर आबादखौ बोरै बोरै मावो
बेफोरनि बागै फोरमायना होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आंबो दा नोंथांनिसिम ओरैनो गय आबाद बा गयखौ जोङो बोरै गायनांगौ बा बोरै ओ जोथोन लाखिनांगौ बा बोरै जावैनांगौ बेफोरनि बागै आङो फोरमायलांनोसै सै आरो नोंथांनो।
गिबियाव जोङो गयखौ जावैनो थाखाय जोंहा मा होनदो जोलै लाखिग्रोनांगौ जायो आरो। जे गय नोंथाङा बे जि बागान मोनसे बागाननि गयखौ हानोब्ला बै बागानाव जि नोंथांङा गय' गायनो थाखाय माबे बायदि गयखौ लाखिनांगोन। नोंथांङा बिजौनि गयखौ। लाखिनो नांगोन आरो जि गाहायाव जि फिथाइ थायो ग'या मोननै जा जाबखो से' थायो जेरै गाहायाव जाबखोसे गोजौआव जाबखोसे। नोंथांङा बै गोजौ जावैनो थाखाय बे गोजौनि जि मा होनो गोजौ बेदा बेखौ नोंथांङा लाखिनांगोन आरो जावैनो थाखाय। बेनिफ्राय नोंथांङा बै ग'यखौ लाखिखांनायनि उनाव नोंथांङा बे ग'यखौ जेब्ला मोनो अब्ला नोंथांङा हानदो हाननानै बेखौ जावैनो थाखाय नोंथांङा गिबियाव हाखौ मोजांङै जावग्लि लग्रोनानै लाखांनायनि उनाव जेब्ला हाया मोजां जायो। अब्ला नोंथाङा बै जेबो हानाय लानाय गय बेखौ नोंथांङा मोजांङै सिरिबाङै लाइन लाइनै थुनानै होदो आरो। जाहाथे मोजां मा होनो बेखौ आलाय सिलायबा लिरेथ थेरेथ जाया बेखायनो लाइन लाइनाव थुयोब्ला साबसिन जायो बेनिफ्राय नोंथांङा बेखौ बिदि हायाव थुना होखांनायनि उनाव नोंथांङा बैनि सायाव नोंथांङा दुनायखं बा जिगाब बेफोरखौ होयोब्ला मोजां जायो आरो जाहाथे दाउफोरा बेखौ एरगारनो हाया बा मा होनो अमाफोर बा बोरमाफोर बेफोरो। गाखुलाबाया आरो बेनि थाखाय नोंथांङा दुनायखौ माबा माबि खोबनानै होयोब्ला मोजां जायो आरो। बेनिफ्राय बे ग'य आ ओरैनो नै दानसोनि उनाव आरामै गाजा बेरनायखौ जोंङो नुनो मोनगोन जेब्ला गाजा बेरो अब्ला नोंथांङा बै गाजा बेरनाय खौ रैखाथि होनो थाखाय दाउ अमाफोरनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय नोंथांङा बेयाव मुस्रि सोंनानै होनांगोन बा माखासे दाउफोर हाबनो हायोबा जुनारफोर हाबनो हायि बायदि नोंथांङा बेयाव जेंसिफोर गारना दोनोब्ला साबसिन जायो आरो जाहाथे बै गोरलै गोरलै खिलिनाय ग'यनि जि माबा बिजौ बेफोरो गाफाय जायै बायदि बिनिफ्राय जेब्ला बियो आरामै देरबोनो हमो अब्ला नोंथांङा बेखौ मोजांङै जोथोन लानांगोन बेफोराव माखासे हाग्राफोर रज'यो बेफोरखौ हाग्राखौ नोंथांङा फुनानै होनो नांगोन। माबै नांङै हाग्राफोरा बेफोरनि हासारफोरखौ जालाबायनाय खौ जोंङो नुनो मोनो। बेखायनो नोंथांङा बै हाग्राफोरखौ फुनानै होनांगोन आरो बिदिनो जोथोन लायै लायै जेब्ला बियो देरबोनो हमो अब्ला नोंथांङा बेखौ गायस्लायनो नांगोन आरो जोंहा फोथायनाय दंङ जेब्ला ग'य खेव जेसेनो गायस्लायो अब्ला गया एसेननो मोजां जायो होननानै आरो आरो बे सैथोबो। जों जेसेबांनो गायस्लायगोन ग'य आ एसेबांनो मोजां जागोन आरो गाहायाव थायगोन। बिदिनो नोंथांङा ग'य खौ गायस्लायोब्ला जेब्ला नोंथांङा बेखौ जावखुगोन जावखुनायनि उनाव गुबुन हाखराव जावहैगोन गायहैगोन अब्ला नोंथांङा मा खालामनांगोन जे ग'य बै गयखौ नोंथांङा जि जावखु नानै लाबोबाय बेखौ हाखराव गोथौ बा गोथौव फबनो नांङा बेखौ थले फबनो नांगौ जाहाथे फबनाय समाव बै जि जावखुनानै लाबोबाय लाबो बे हाया ससे नुजाफिनोबा गयनि रोदाया नुजासे नुजानाय बिदि नोंथांङा फबनो नांगोन आरो बांद्राय गोथौ फबोबा ग'य आ हारसिंनो थैलांङोबा गाज्रि जालांङो बेखायनो जोंङो गयखौ थौले थौले फबनो नांगौव। अब्लासो बियो ग'या मोजां जाबोगोन आरो बिदिनो खनसे गायस्लाय खांनानै जेब्ला बियो देरबोनो हमो बा से बोसोर बा नै बोसोरनि उनाव नोंथांङा बेखौ आरोबाव फिन गायस्लाय फिननांगोन आरो अब्लासो ग'य आ जाखांबोनो हागोन। बिदिनो नै बोसोर से बोसोर बिदि गेजेर गेजेराव दोनै दोनै नोंथाङा गयखौ गायस्लायबाय थानो हागोन आरो। बेनिफ्राय नोंथाङा लास्टआव जे जायगायाव गायथारगोन बे जायगायाव गायहैनो हागोन बिदिनो जोंङो गयखौ जावैनानै फुलि बानायनानै गोबां रांबो आरजिनो हायो। ओ जोंङो गोबां मानसिखौनो नुदों दिनैनि दिनाव जे गय बागान बा गय फुलि बानायनानै गुबुन गुबुन जायगायाव साप्लाय खालामहरनाय गोबां रां आरजिनाय दानि दिनावथ' जोंहा गय फुलि फांसेयावनो स्निजि दाइनजि रांखौ जोंङो मोननो हासै जोंहा बिदिनो गोबां रां आरजिनो हायो आरो गयनि फुलिजोंबो बेखायनो जोंहा गय फुलि मावनायावबो जोंङो मा होनो फावसायनानै थानो नाङा। जों बेखौबो मावनानै जोंङो गावखौ सुं थानो हायो आरो बिदिनो जोंङो गुबुन आबादफोर बायदि गयाबो मोनसे आबाद आरो जे आरो नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ जोंङो ओ गय आबादनिफ्राय बेसेबां रां आरजिनो हायो गय बागाननिफ्राय ओम थिग जों गुबुन आबादाव जेरैबायदि बिदि रां आरजियो गयावबो बेबायदिनो रांखौ आरजिनो हायो आरो नोंथां। ओरैनोथ' आङो दा न'आव गयखौ ओरैनो स्नि बिगासो गायनानै दोनबाय दा गय फुलिखौ ओ जाहाथे उन समाव आङो बेफोरखौ फाननानै ओ जि रां बेफोरखौ आरजिनो हायो आरो नोंथां।
दा जोंहा समबो जाबाय नोंथां ओ जे जोंनि जे आबाद मावनायनि सायाव सावरायलायनाय बेयो बेखिनियावनो जाथ'सिगोन नामा नोंथां
औ नोंथां बिदिबा दोनथ लायनो सै
औ जागोन दे दे